अ पुंबिलि नोंथां अ नोंथाङा हब्ला खालामबाय दंअ
आं दा नोंदां जनानै दंथयो
औ औ बिदिनोसै आंबो बिदिनो जनानै दंथयो नोंथां नोंथांमोननि गामियाव बिदिनो दैज्लांनि बागै मोनसे सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथाङा बे दैज्लांनि आबाद मावनायनि बागै एसे आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां हागोन माइनि बागैआ आरो मैगं थाइगंनि बागैबो
औ औ जाखिनि हायो बेखिनिखौ सों जेब्लाबो फोरमायना होनो नाजादो।
औ औ नोंथां हागोन नोंथां।
औ औ औ
औ बिदिनो जोंनो खोथिया फोनाय नि बागै सावरायनोसै नोंथां बिदिनो जोङो माइलिखौ सोमनानै लाबाय दैयाव बिनो औ ओमफ्राय सोमनानै ओमफ्राय हालेवबाय जायगाखौ हालेवबाय
औ औ औ
दै सोबाय दै सोनानै जेब्ला हालेवनाया मोजां जायो दै सोनानै दैसखानानै हालेवनानै मोजां जाब्ला ज फोयो फोनानै ओमफ्राय रज' र
औ नोंथा औ
बेखौ औ आरो
औ औ
बिब्दिनो सोरबा सोरबायाथ' बिदिनो फैयोना माब माबायो जावायो अ दाइरेक्टबो गाय जायो ओमफ्राय औ नोंथां
औ नोंथां औ ओमफ्राय नोंथाङा आंनि सायाव मोननैसो कुइसन सोंनो लागा दंमोन नामा नोंथां सोंथि सोंनो लागा औ औ नोंथाङा आंनि बागै मा मिथिनो लुबैयो नोंथां?
औ नोंथाङा दैज्लांनि मैगं थाइगंखौ खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि गामियाव जिहेथु। ओ जोंनि जिहेतु गामियाव जानाय बेफोरखौल' फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन दे।
औ जोंनि गामियाव बिदिनो ओ लाव आबाद आरो बैफोर बाययदिनो पटल जिं खा बायदि-बायदि आलु बेफोरबायदिनो बायदि-बायदि ओ गायनाय जायो नोंथां। जेरैहाय जोङो लावखौ बबेबा मोनसे गलाफोरनिफ्राय एबा बाजारफोरनिफ्राय। जोङो बायनानै लाबोयो गिबियावनो आरो बेखौ जोङो बायनानै लाबो खांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ जावफ्लेयो हाखौ माने जा फ्ले खांनायनि उनाव जाहाथे बिखौ जोङो ओ गायनानै होनाय जायो बे बेगरखौहाय। ओमफ्राय जाहाथे बे बेगरा ओ मथा-मथि बिदिनो नैजि नैजिबारि निसोनि ओ बिदिनो उनाव जुदि बियो थायोब्ला बियो एसे गा दाव हरो नोंथां आरो बे गाजा हरखांनायनि उनाव जोङो। बेखौहाय माने जिंसि एबा जोङो सां एबा बैसां। बेफोरखौ जोङो। होना होनाय जायो नोंथां औ-औ-औ-औ-औ। ओमफ्राय नोंथाङा बै मैगंफोरनि बागै मायबा फोर मिथिनो लुबैबावो नामा नोंथां?
अ मैगंफोरनि बागै।
औ-औ-औ।
नोंथाङा आंनिआव मायबाफोर सोंगौमोन नामा?
औ नोंथां औ नोंथांमोननि गेजे नोंथांमोननि गामियाव। बे बानलु आबादनि बागै एसे-एसे फोरमायना हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन।
अ'-अ' दे एसे फोरमायना होलायबा नोंथां।
बानलु आबादनि बागै।
औ-औ-औ नोंथां औ बे बानलुनि बागै।
बानलुनि बागैना नोंथां?
औ-औ नोंथां औ बेनि बागैनो।
बिदिनो गायनायनि बागै नामा नोंथां?
औ-औ बिदि गायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम होबाबो जागोन नोंथां।
औ बिदिनो जोङो बानलुखौ बिदिनो बायनानै बेगर बायनानै जावायग्रोना ला नोंथां।
औ नोंथां औ नंगौ।
जावैनानै बेखौ फुफिनो नोंथां। फुनानै जाहाथे ओइ हालेवग्रोना लानाय हायाव।
औ-औ।
बेखौ गायनाय जायो आरो नोंथां ओमफ्राय गायनानै जुदि बेयो एसे माबा जेनेबा मास मोनसेसो लानानै नोंथां। थामजि दिनसो लानानै बियो देरनानै। बेयो फिथाइखौबो फोयो आरो फिथाइ होनानै बेखौ जोङो खायो खानानै बेखौ जोङो बाजार एबा गला फोरावबो फाननो लाङो आरो नोंथां।
औ औ औ नोंथां औ नंगौ औ औ नोंथाङा आंनि सायाव मोननै माबाफोर सोंथि सोंनोफोर दं नामा नोंथां?
औ मोनसे सोंजाबावगोन नोंथां।
औ-औ मानि बागै सोंगोन नोंथाङा?
औ नोंथां औ नोंथां पथल आबादखौ माबायदि- मावनाय जायो थांनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां औ हागोन जोंनि गामियावबो बेफोरबायदि दि मैगं थाइगंनि बागै नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायना गालांबाय औ बेफोरबायदिनो आंबो सिगाङावबो एसे फोरमायनानै होखाबाय नङा होम बा नोंथां बे एसे जोगोनारनि बागै
नंगौ नोंथां।
जोगोनारखौबो बेफोरबायदिनो जा पटल आबादखौबो बेफोरबायदिनो मावनाय जायो ।जेरैहाय जोङो गिबियावनो गला एबा जोङो बबेबा सशकफोरनिफ्राय एबा दखानफोरनिफ्राय जोङो गिबियावनो बायना लाबग्रोयो नार्सारिनिफ्राय
औ औ औ
औ ओमफ्राय दायो ओमफ्राय जों बेखौ गायनाय जाफैयो हाखौ जावफ्लेनानै। ओ जाहाथे बियो नैजि आरो नैजिबा दिनसोनि गेजेर जागोन अब्ला बियो एसे खिलिगोनना नोंथां औ औ औ ओमफ्राय बेयावहाय जोङो माने मोनसे ओ बैसां होनाय जायो दा ओ बैसां एबा बिदिनो गन थुनानै होनाय जायो जेंसि जेंलाफोरखौ। जाहाथे बियो मोजाङै मानलानानै फिथाइ थायनो हायो। आरो बेखिनि न' बियो बिबार बारो बिबार बारनायनि उनाव बियो फिथाइ थायनाय थायनाय जायो ओमफ्राय जोङो बेखौ फानो एबा जायोबो न'आवबो आरो जों फाननानै एबा दखान एबा गलाफोराव
औ नोंथां नोंगौ।
जों बेखौ फाननानै गोबां रां आरजियो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो नंगौ। नोंथाङा आंनाव मायबाफोर कुसन मायबाफोर सोंनो गोसोबाव नामा?
औ नोंथां औ आं एसे माइ आबादनि बागै गिबिनि फ्राय लानानै जोबजासिम मोनथिनो लुबैदोंमोन नोंथां।
माइ आबादनि बागैना नोंथां?
औ औ औ।
गायनायनिफ्राय हान गायनायनिफ्राय हानायसिम।
औ औ जोबजासिम।
औ बिब्दिनो जों माइ गायनो थाखाय बिदिनो दैनि गोनांथि जायो। जों दैनि गोनांथि जानानै फैनायनि उनाव जों बेखौ हालेवनानै लाग्रोयो। हालेवनानै लानायनि उनाव जों बेयाव माइ गायो आरो
औ नोंथां औ।
गायखांना औ गायखांनायनि उनाव बिदिनो
औ औ
ब्रै दानसो थानानै ब्रै दान बा दानसो थानानै हानाय जायो आरो माइखौ औ बिदिनो हायो ओमफ्राय बिदिनो माइफोराथ' बिदिनो माबाफोरनि जि गाज्रि जाबा मुलिफोर होनांगौ जायो।
औ नोंथां औ नंगौ औ।
औ बिदिनो औ नोंथां।
नोंथाङा आंनि सायाव सों औ सोंजागोन दे नोंथां मानि सायाव सोंनो गोसो सोंनो हागोन नोंथां।
बिदिनो आबादनिसो नालाय नोंथां
औ औ अ गिबियावनो जोंनिथिंबो नोंथांमोननि जेरैबायदि गामियाव जेरैबायदि खालामो जोंनि गामियावबो बेफोरबायदिनो एखे रोखोमै दिनो खालामो नोंथां ओ गिबियाव जोङो फार्स्टावनो ओ हालेवग्रोनानै लायो। दुब्लिफोरखौ खोथिया फोनो जिहेतु जि जायगा दङ बेखौ ओमफ्राय जोङो बेनि उनाव जोङो नार्सारिफोरनिफ्राय एबा दखान गलाफोरनिफ्राय जियानो जा बा न'नियानो जा जोङो एसे खोथियाखौ सोमनानै लायो बेयाव जोङो नै आरो थाम दिनसो जोङो ओम सोमहाबनाय जायो आरो जोङो बोरियावबो बोखांना दोनो साननै सानथामसो आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ जोङो खोथियाखौ फोनाय जायो आरो फोखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ जिहेतु दान मोनसे एबा थामजि दिनसो नि उनाव जोङो बेखौ फुनाय जायो फुखांनायनि उनाव जोङो बेखौ गायनो थाखाय जोङो रेडि खालामनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामनो थाखाय जोङो माइखौहाय माबाखौ फो फो फोथार खौ हालेवनाय जायो दानि जुगावथ' बिदिनो मोसौजों हालेवनाय गैला नालाय नोंथां बेनिखायनो जोङो ट्रेक्टरजोंसो हालेवनाय जायो जोंनि गामियाव आरो बिनिखायनो आरो बेखौ जोङो फार्स्टआवनो आरोबाव जोङो आलिखौ दानना लायो। आरो खोयो औ औ बिनि उनाव जों गायो आरो मुलि हासार बेफोरबायदिनो होनानै जोङो माइखौ फोथाङो आरो बिदिनो माइया मोजां मोजाङै मोजां जायोब्ला जों बेखौ हायो आरो हानानै हाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ नायो आरो नानायनि उनाव जोङो ओम बेखौहाय माबानानै लायो आरो नायो नाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ फानो एबा जायो आरो बेनो आरो नोंथां नोंथाङा एसे माबा फोर बिनो ओम नोंथांनिफ्राय आं मोनसे मिथिबावनो लुबैदों जे नोंथांमोननि बै जिहेथु ओ जे गोनार बेफोर ओं माबाफोरखौ बोरै बानायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा नोंथां?
औ नोंथां। हागोन जेनेबा जों जेनेबा जों जोगोनार गायनो थाखाय आरोना नोंथां बिब्दिनो जोंनोथ' बेगरनि गोनांथि जागोन नोंथां
औ‌ नोंथां औ
बे बेगरखौ जोङो नार्सारिफोरनिफ्राय नार्सारिनिफ्राय लाबोनानै बिब्दिनो जेनेबा बिगानै बिगाथाम बिगानैसो गायगोन बेबादि हिसाबै ओमफ्राय बेखौ हालेवनानै लाग्रोबाय फार्स्टआव
औ औ नंगौ नोंथां औ
औ ओमफ्राय हालेवनानै लाग्रोनायनि उनाव बिदिनो माबाबाय आरो गायबाय बेखौ
औ नोंथां औ सैथो
औ ओमफ्राय थुनायनि उनाव बेखौ ओम दान्दा एबा माब बैसां एबा माबा होनानै माबा होना दोनो ओमफ्राय मानलायो मानलायनायनि उनाव इयो बिबार होयो बिबारनि उनाव बियो फिथाइ होयो औ नोंथां ओमफ्राय बेखौ फिथा फिथाइ खांनायनि उनाव बेखौनो जायो एबा फाननानै रां आरजियो आरो
औ औ औ दे बिदिब्लालाय नोंथां जोंनिया समाबो जाबायमोन।
औ नोंथां
नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर नोंथाङा जे दैज्लां आबादनि बागै एसे फोरमायना सम होबाय अ दे बिदिब्लालाय
दे बि दे नोंथां